दों ना।
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन हर गेजेर नोंथां गोजोन हर गेजेरनि आं। बिथांखौ ओ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन हर गोजोन।
अ नोंथां। नोंथाङा आंनो बर'नि माखासे हाबा खान्थि एबा हाबा जानायनि नेमफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
अ अ आङो फोरमायनो सानदों बर'नि हाबा हाबायाहाय जों मानसिया जिउआव उजिनानै जोनोम हाबा। थैनाय बेफोर खान्थियाव जोंनि जोंनि बर' सुबुं सुबुंफोरनि थाखाय बे मोनसे नेमखा आरना जेरै जोनोम जानायनि उनाव जोङो मा सुबुंफ्रा हाबा जाखायो जेरै हाबा जानो थाखाय आङो फोरमायनो सानदों जोंनि बर' स समाजाव हाबा जानाया जेरै हौवा हिनजाव सानायनि गेजेराव हाबा जानाय जायो आं नोंथांनोहाय जोंनि सोंनानै लनानै हाबा एबा हाबा गोलावनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन नना नोंथां खाननानैोंथा खोनादों नना